खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों।
औ आं नोंनाव फंनैसो सोंथि सोंनो सानदोंमोन
औ सोंजागोन
अ नोंथाङा जोंनि दोरोङारि ओंख्रिनि सायाव मोनथियो ना?
औ मिथियो
जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होनबा जों मा माया गोलैयो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
जोंनि दोरोङारि ओंख्रि होनबा मिथि बयनिसायबो मिथिजाथावनाया नारजि अमाखौनो बयनिसायबो मिथिनाय जायो मानसि फ्रा बर'नि ओंख्रि होनना अनला दाउ बेफोरखौ आरो बि बिदिनो ना फाम थास बिथरजो बेफोरखौ बांसिनै मिथिनाय जायो।
औ नाफामखौ माबायदि बानायनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नाफामजों नाफामखौ ना
औ
नामफमखौ बानायनो थाखाय जों फार्स्टावनो नाखौ हमना लाग्रोनांबाय गुरनानै बिदिनो बायनानै बानायना नों मोननायखौ बानायो माने गुरनानै मोननायखौ बिदिनो जों नाखौ लाबनानै सायफैनांबाय सायखांनायनि उनाव फोराननांबाय फोराननाया स्रम स्रेम रानबाथाय नाफामखौ देनाय जायो आरो थासजों थास गांखं होनानै बिदिनो माना खुसु थासखौ होनाय जायो खोमा बेजों होनानै लगायनानै नाफामखौ देनाय जायो। देखांनायनि उनाव जोङो बर'फोरा गोदो औवानि औवा माखाल्लाव सोना दोननाय जायो आरो औवा माखाल खुन्थायाव औवायाव औवायाव औवाखौ दाननानै बेयाव नाफामखो फार्स्टावनो खारै होग्रोयो खारैखौ माने एम्फौ बेफोरदि बायदिसि ना गाज्रि बेसाद हाबनो हायैबायदि खारै खौ होग्रोनाय जायो। फार्स्टआवनो बि सिङाव गदंआव सोग्रोनाय जायो हासुङाव इनि उनावसो नाफामखौ सोयो माने थालिर बिलाइ होग्रोबाय थालिर बिलाइ होनानै नाफामखौ सोयो नाफामखौ सो खांनानै आरो बिनि सा याव थालिद बिलाइ होनाय जायो। बे थालिद बिलायजों होथेनाय जाबाय नाफामखौ आरो बिनि उनाव खारैखौ हाथफ्ला खारै बेफोरखौ होनाय जायो आरो ओमफाय बिनि उनावसो प्लास्टिकजों मोजाङै खाथाबनानै दोनो। ना गोरानखौ ना देनाय गुन्दैखौ। बिनिनो देर माससो बा सोरबा मास मोनसे फोरआव जायो आरो। मास मोनसे इफोरदि दोननानै नाफाम महरै मोननाय जायो मास मोनसेसोनि उनाव।
बेवहाय बानायनायाव जेबो मस्ला मस्लि होनाय जायाना?
ओहो बिदिहाय जेबो बिदि होआ नाफामाव।
औ बेखौ बानायखांनायनि उनाव माबादि संनानै जायोना माबायदि जायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ नाफामखौ जों मोननै रोखोमाव जानाय जायो। ओ रोसि मोनसे जाजायो जायखिजाया जोबाबो रोसि आरो गाव गोजाजोबाबो सामब्रांजों बाद धुन्दियाफोरजों नाफामखौ रोसि जाजायो आरो। बिदिनो आरो गाव गोजा माने बा थोनबो बानाय जायो नाफामखौ खारैजों खारै होथारनांगौ नाफा फाम संबाथाय।
औ।
बिदिनो थास बिथरजों नाफामबाथाय खारै होनाय जाया आरो। इयाव जारि होयो। ओंख्रिजों संबाथाय बिदिनो गाव गाव आयदा लायनानै गाव गाव मानसिफोरा गाव गोथाव मोननाय
अ औ आरो फंसे खोथा सोंनि जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि नारजि अमा बेखौ माबादि बिदि संनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ नारजि अमा संनो थाखाय जोंनाव नारजि थाथारनांगौ जायो
औ
नारजिखौ बानायनो थाखाय जोङो फार्स्टावनो फाथो फोना लाग्रोनाय जायो बे फाथोनि बिलाइखौ खानानै जोङो फोराननाय जायो
औ
फोरानखांनानै बे फाथो बिलाइखौनो जोङो रानबाथाय नारजि महरै माने नारजि नाम दोनो आरो सोलायनानै फाथो बिलाइखौनो ओमफाय बेखौ खौ स्रेम स्रेम रानहोनानै उनाव जेब्ला नारजि संगोन बि खालि बेखौ माने स्रेम गोरान जाबाय नालाय बेयो बेखौ जोङो दैयाव सोमना लानाय जायो आरो गोरान जानायनि थाखाय गुरै खालामनो थाखाय बेयाव आरो थारा इफोर थायोना ओमफ्राय बेखौ बासिग्रोयो जों थाराफोरखौ खौ नारजिनि थाराखौ ओमफाय बेखौ बासिनानै मोजाङै सुनानै जोङो सारायाव खारै संख्रि बिदि होनानै रुग्रोयो आरो माने मोननाय गुरै जानायनि थाखाय ओमफाय बेराफारसेथिं मोनसे अरदाबाव सारायाव बेदरखौ थावजों मस्ला मस्लि होनानै बेदरखौ एवफ्रामना लाबाय बे एउफ्रामना लानानै बे नारजिखौ माने नारजि संनायाव माने दै होनानै ग्लब ग्लब गोदौबाथाय नारजिया रुइबाथाय माने खारै नांबासो नारजिया रुयो नालाय खारै होखांनानै रुइ बाथाय जों बि नारजियाव होलाना होबानो ओमफ्राय दसे गोबाव गोदौ होबानो नारजि ओंख्रि जायो आरो
ओउ। आरो मोनसे सोंबावनि जों अनला खौ माबादि संनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनाय
ओउ। अनदला संनोब्ला जोङो जानाय माइरंखौ जोङो सोमना लाग्रोनांगौ। खुरैयाव खुरैसे जेनेबा दाबोराव सोमोन ना खुरैयाव सोमो दसे टाइमनि थाखाय सोमनांगौ गुरै जानो थाखाय बै बे माइरं ङा रुयबाथाय माने माइरंनि दैखौ गारनानै एसे फोरान फिननानै रुयबाथाय देना लायो बे बि माइरं देनायाव माने अन गुन्दै जानायाव ओ खायसे खायसे सामब्राम गुफुर होफायो आरो देनायावनो अनलायाव अनाव बिदिनो होब फानानै नों मा जो संगोन बिनि सायाव सोनारबाब जेनेबा नोङो मुदुमफुल बिबिरफोरजोंबो संनोहानाय जायखि जाया मैगंजो सुनायो औवा मेवाइफोरजोंबो संबाथाय औवा मेवाइफोरखौ दाननानै लाग्रोनानै औवा मेवाइखौ खारैजो फोमानग्रोनांगोन।
ओउ ओउ।
नार अनला ओंख्रियाव खारैया मेन आरो
ओउ।
बेखौ खारैखौ होनानै बिखौ मोनहोनानै बे अनला ओंख्रिखौ अनला अनखौ अन गुन्दैखौ दैजों गलायग्रोयो खायसे आरो खायसे ग्लब ग्लब सारायाव गोदौनाय दैयाव दायरेक अनखौ सारस्रिरिना होनाय जायो आरो एरो आरो खायसे जोफोरा गथा बिदि फिथर फिथर जायोना बे बिनि थाखाय खायसे खायसेफोरा दाबोरफोराव दैजों मोजाङैनो गलां गलायग्रोयो। बिनि उनाव दै गलायनायखौ लुना होयो बिदिबाबो जायो आरो होलादेरनानै ओमफाय मोननैजों मोनसे जानानै बिदिनो औवा मेवाइजो अनजो लुलाबाय बिदिनो ओमफाय ग्लब ग्लब गोदौ होबाय। बेयावनो अनला महर जायो आरो ओमफाय जानाय जायो बिदिनो आरो अनलाखौ बिलाइिफोरजों संबाथाय खारै होनाङा खिन्थु गोखै बुस्थुजों संबा औ थावबो जाजायो। बिलाइजोफोरजो संबा थावजो जानाय जाबाय
माबायदि संगोन थाव जायोबा बेखौ एसे फोरमायलाय
थावजों संबाबो एखेआनो
अ
ओ बिलाइ फिसाजो संबाथ गोथाव जायोना बिलाइ फिसाखौ एवना लाग्रोब बाय आलौ आलौथ इदियै होबाङा अनलायाव। खायसे खायसे होयो माने आलौ जानो हाया आलौ जानो लुगैग्रा थायोना। खायसे आलौ नङाबा जानो हायि इदि थायो बिदि आलौ थाइसे थाइनै होनानै सङो बिलाइखौ एवफ्रामो एवफ्रामना लानानै दै होबाय नोंनो नांनाय जखाखो दै होनानै बि गोदौनाय दैयाव डाइरेक्ट इ अनखौ सारलाना होबानो।
औ।
गोदौ ग्लब ग्लब गोदौ होनानै मोनबाय।
औ बेफोरबायदि बिलाहिजों स संनायाव माबाफोर बेदरफोर होनो हायो ना हाया?
हायो बेदरफोर।
अ।
नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय बेफोरबायदि फोरमायनायनि थाखाय। आरो फंसे सोंथि सोंबावनो नायदों आङो जों दा औवा मेवाइ होनोब्ला दाथ औवा मेवाइ जानायनि सिजेन नालाय। उ जों बेखौ माबायदि आसार बानायनानै जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औवा मेवायखौ।
औ।
औवा मेवाय आसार दा जाफेराखैमोन।
अ
नोंथाङा मिथियोब्ला एसे खोन्थानो हागोन आंबो रोंनायनि थाखाय।
थिनाया आरो आं मोन्थि हिनाय निस्रोय नोंखौ साबसिन मिथियो खोमा होननानै आं सोंनाय जा
औ।
बेखौ जोङो आसार होनोब्ला जोङो गोबाव समनि थाखाय थिनानैबो दोननाय जायो बेखौ जानो हायो। आरो ओरैनो संनानैबो जानाय आरो गोथाङैबो जानो हानाय बायदियै जोङो दोननो हायो आरो
औ।
बेखौ आसार बानायोब्ला जोङो औवाखौ जोङो दानग्रोना लानांगोन बे औवा गोजाखौ ओमफ्राय साफा सुनानै नों माबादि जानो गोसो गिदिर गिदिर हानोबा गिदिर गिदिर हाजागोन। फिसा फिसा जुद दे जानो गोसोबा फिसा फिसाबो हानानै लाजागोन। बेनिफ्राय औ गोथाङै दोननो गोसोबा नोङो थिमिफोराव हानानै मोजाङै सोनानै मारिना दोननांगोन। बेखौ नोङो जेसेबां औ गो थाङै थायो। नों जेसेबां सम दोनगोन एसेबांनो बियो आसार बायदियै थागोन आरो एसे गो खैजागोन गोबाव दोन्नाया बेखौ नोङो बेदर जायोब ब्ला बेदरजों होफानानै जाजागोन आरो नाफोरजोंबो नों फुदुंनानै जाजागोन। बे जाबाय गो थां आसार ओमफ्राय नोङो फोमोननानै दोननोबो हायो आरो मोनसे आसारा जाबाय जोङो औवा मेवाइखौ मोजाङै हानानै सुना लानांगोन, बेनिफ्राय इखो एसे एवदबनांगोन आरो। बेनिफ्राय थाव एसे होनानै बानलु होनानै नोङो ओ बाजारनिफ्राय मोननाय मस्ला मस्लिफोरखौ बायना लामनांगोन। बेखौ बायना लामनानै मोजाङै उनना लानांगोन, उननानै बेयाव एवनायाव होनांगोन। होनानै मोजां एवदब नानै बेखौ थेमायाव सोना दोननांगोन आरो। बेनि उनाव बियो ओंखामफोरजों गोथाङै जाजासिगोन आरो। बेखौ संनांगौनि गोनांथि गैलिया आरो।
औ।
बेफोरबायदिनो जाजायो।
औ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय थाबाय। माने नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिबाय माबोरै सङो माबारै मायो। दिनैनि रायलायनायखौ जों बेखिनियावनो फोजोबनाय जानोसै नामा? औ गोजोनथों।
औ दे।